औ
अ नोंथां खोनादों ना
थां
औ औ नोंथांजों आङो बैसागुनि बागै एसे सावरायनोसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेबायदिनो बैसागुखौ माबायदिहाय फालिनाय जा
औ
औ बुंलाय नोंथां
बैसागो बुंब्लाथ' जोंनिया बैसागोखौ गाससिबो जेनेबा गासिबो हारि एबा हारिफोरखौ बो आं फालिनाय नुयो आरो गुबुन हारिफोरखौबो माने
औ
थिग बिदिनो ओ बैसागु बुंब्लाथ' जोंनिया बिदिनो मोनसे रंजानायनि फोरबो नङा होमबा नोंथां माने बे फोरबोआ जोंनिया बोसोर सोर बोसोर बोसोरनि उनावसो फैनाय जायो नङा बा बोसोरसे बोसोरसेनि उनाव बेनिखायनो जों बे बेयावनो जोङो रंजायो आरो
औ
बैसागु होनब्लाथ' जोङो बिदिनो बैसागोआवथ' गोबां जेनेबा जोंनि माइब्रानि जौ फिनाय माइब्रानि जौ माथानि जौ लोंनानै जोङो मोसानो जेनेबा जोंनि गोसोआ रंजाखाङो नङा होमबा नोंथां
बिदिनो ओ बेफोरखौ बेफोरखौ रों रोंबासो खायसे माने मोसानो ओ मोसायो आरो बिदिनो लोङाब्लाथाय मोसाया आरो
बिदिनो जोङो बैसाग सागो मोसाबा बिदिनो जोङो गासैनिबो न'आव जोंनो बिदिनो जौ जौ बिदिनो फिना दोननाय बिदिनो माथानि जौ माइरानि जौ बेफोरफोरखौ मोनलोंखायो नङा होमबा नोंथा थां माने ओ बैसागो गासैबो रंजानो थाखाय जौखौ लोंहोनाय जाहैयो आरो गासैबो थिग बेदिनो बैस सागु बुंब्लाथ' बैसागु गोदो जोंनिया ओ जों बिजाबाव मोनबोनाय बायदि आबौ आबैया बुंनाय बायदि जों बिदिनो बैसागु से दान फालियो होनना खोनायोमोन सिगाङो ओ बिदिनो दा बिदि दा बिदि फालिला दा बैसाग स्नि सानल' फालियो थि बेबायदिनो बै सागु मोननै मुंजों मिथिजायो बिदि जेरै मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां
ओ थिग बेबायदिनो मोसौ बैसागो खालि जोङो मो मो मोसौखौ थुखैनायनि खानसे सिगांनो जोङो बिदिनो ओ बायलाव फान्थाव बिदिनो दिग्लि लिथ थि बिदिनो ओ बिदि दिनो हालदै गोथां जों बुथुमना लाग्रोयो आरो बिदिनो थाराइफोरखौ बुथुमना लाग्रोयो बेनिफ्राय ओ जों सानखालि जों मोखौ थुइगोन जों बे सानखालि मोसौखौ दैमा एबा बिलोफ्राव लांनानै थुखैयो आरो नोंथां बेयावनो ओ जों थु खैनो थांनायाव जोंनिया बिदिनो मोनसे सल' खनाय जायो बिदिनो ओ लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था एबा बाराय लांबाय थानानै मोनसे सल' होननाय जायो आरो नोंथा औ जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला मोसौ फोरखौ माने बे सानखालि खानाय जाया आरो बिदिनो उदाङै हेगारनायखौ नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो ओ मोसौखौ बिदिनो थुखांनायनि उनाव बिदिनो गोसोम गोसोम फोन था फनाय जायो आरो हांगारनि बेस गो गोसोम फुथाफोरनायनिबो जाहोन दं माने गोदो बुङोमोनसै जोंनि आबौ आबैमोना बिदि फुथाफोर जोंनिया आगोलथ' जोंनि जायगाफोरा जोबोद जंगाल एबा हाग्रा बारि गोजा नङा होमबा बिदिमोन बिदिनो मोसा एबा सिङावफोरा फैनानै जाहाथे मोसौखौ जाया गिनानै थांफिनो बेनिखायनो बिब्दि फुथाहरनाय जायोमोन आरो ।
औ ।
थिग बेबायदिनो जों मोसौखौ थुखैनानै जों मोनायाव बे सानखालि बिदिनो मोसौ मसौ मोसौनि फाखा एबा दिरुं गोदान होयोमोन आरो मोसौनो बिदिनो मोसौ दिनै जों आग्लायनाय जा फान्थाव एबा पानिलाव हालदैफोरखौ जोङो माला सुनानै मोसौनि गलिनि दरखं मोखाङाव एबा ओंखाम संख्राया न' आलायनायखौ नुयोमोन आरो ।
औ नंगौ ।
थिग बेबायदिनो ओ जोङो बेनि नखानायै जोंनियाथ' मानसि बैसागु नङा होमबा? अ बे मानसि बैसा गुाव जों फुङावनो दुगै लोमै न' सलिनानै ओ जों बिबदिनो उम ओं आ जोंनि थानसालि एबा बाथौआव आलारि बाथि लगायो । थिग बेबायदिनो आलारि बाथि लगायनानै जों बिदिनो थोगिबो होयो बोसोर गोदाननि नामाव । आरालि बाथि लगायनानै जों बिदिनो जोंनि न'खराव रुंसारि जालांनाय सुबुंफोरनो जोङो इदिनो गोथैसि बावो आरो । जेब्ला गोथैसि बावखाङो अब्लानिया जों न'नि गेटफोरखौ खुलुमो ओमफाय उन्दैफोरखौ अनो एबा बोरहयो आरो । बिदिनो ओ खायसेफोरा अननानै बिदिनो गिदोरफोरनो एबा उदैफोरनो बिदिनो गस्ला दख'ना बिदिनो फालि गामसा ओ मानदावो आरो नोंथां ।
औ नंगौ ।
ओ थिग बिबायदिनो ओ मान बाव खुलुमहैयो आरो उन्दैफोरखौबो बोर होयो एबा अनो आरो नोंथां ।
औ ।
थिग बेबायदिनो बिदिनो नखा नायै जोंनियाथ' मोसानाय नङा होमबा? जों बिदिनो जोंनि गामि खाथियाव थानाय दाब दाब जायगायाव जोङो रंजानो ओंखारलाङो आरो । औ । इदिनो रंजानो ओंखारलांनानै बिसोर जा हरो माइरं एबा फैसा हरो जों बेफोरखौ लाना फैयो आरो। बिदिनो गोदो गोदाय ओ बि दिनो बिदि फैसा माइरं बिदि हराोननो गोदो गोदाय बिदिनो मोसानो थांनाय जोलाय बिदिनो दाउदै हरोमोन बिदिनो मैगं थाइगं हरोमोन आरो नोंथां। खिन्थु दा बिदि नंला दा माइरं बिदिनो फैसा हरो आरो । दा थिग बेबायदिनो बेफोर रांखौ जों लाबोनानै ज' खालामो आरो । बिदिनो जोङो गामि ओ बिदिनो जा गामि मोसानाय लास स्नि सानखालि जोङो गामियावनो मोसायो गामिनि सुबुङाबो जोंनो जि हरो जों बेफोरखौ जमा खालामनानै लाबो आरो बेनिफ्राय हाथाय बाजाराव बाजार खालामनानै जोङो बिदिनो जमा खाना जालायो आरो नोंथां। औ नोंथां । नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बैसागोखौ माबायदि खुङो एबा बेसेबां सान खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै होनलांदों बेबायदिनो ओ खुंनाय जायो आरो बैसागु फोरबोखौ। जों बैसाग गुनि गिबि सानखालि, गिबि सा- गिबि सानखौनो होनना बुङो मोस बैसागु औ बे ओ बे सानखालि जोङो बयबो फुङावनो फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो बेनि थाखाय जोङो फुङावनो सिखारनानै लाव फान
औ
फान्थाव आरो हालदै बेफोरबायदि बायदिसि ना रोखोमनि बेफोरखौ बुथुमनानै जोङो हानाय जायो आरो। बिदिनो फिसा फिसा गथा गथा फिसा फि सा बिदि गोबा गोबा हानानै जोंङो माला खालामनाय जायो बेखौ। आरो बेखौ जोङो मोसौनि मोदोमावबो बेखौ थुखैब्लाथाय जोङो गारना होनाय जायो आरो बिसिनियाव मोदोमाव सारना होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे बेफोरखौ रेडि खालामखांजोबनानै लां माने जोंङो ओ दंग बबेबा हाखर बेफोराव जों लांनानै मोसौखौ थुखैहैयो आरो जों मोसौखौ थुखैहैनायनि सिगांङावनो जों जोंङो मोसौनो जेरै गोसोम गोसोम फुथा बायदि फोनो अ बेखौ जोंङो फोननानै लायो बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो साराय बा खान्था खिथुनि बिदि हांगार खौ हख'नानै जोंङो थाव गुबैजों लगायनानै बेखौ जोंङो थालिरनि द'ना बिदि फिसा बेखौ हासनानै जोंङो बेजों बिसोरनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो
औ नंगौ
फोननाय जायो बेखौ बेखौ खालामखांनानै जोंङो बे मोसौ मोसौफोरखौ जोंङो दंग'फोराव थुखैहैनो लाङो आरो आरो बे थुखैहैनायाव जोंङो बिसोरनि थुखैखांब्लाथाय जों बिसोरनि फागा बोरायखौ फागा बोरायखौ जोंङो बिदिनो ओम खुलुमनाय जायो आरो आलारि बाथि सावनानै जों बावनाय जायो बिसिनि फागा बोरायखौ बे दैमा जिंङाव आरो बे दैमा जिंङाव बावनाय जायो आरो जों बेखौ बावखांब बावखांब्लाथाय मोसौ ओ मोसौ थुखैखांनानै जोंङो फोथार एबा दुब्लिफोराव जोंङो हगारना होनाय जायो जायो आरो बे सानखालि जों बिसोरखौ खाया आरो दोनदालाव खानानै दोना औ आरो जोंङो मोनाब्लाथाय बिसोरनि थाखाय ओ बिसोरनि थाखाय माने जोंङो सानावनो बिसोरनि थाखाय थाखाय फागा गोदान लाबाय जायो बाजार बा सक मिलनिफ्राय बायनानै बे फागा गोदानखौ जोंङो बिसोरनो मोना मोनायाव जोंङो बिसोरनो बावनानै बिसोरखौ गानहोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बावग्रोनाय जायो आरो बिसोरनो गानहोनायनि सिगां जोंङो बेखौ बावउनानै ला ग्रोयो आरो बावउखांनायनि उनावसो जों बिसोरनो गोदनायाव माने गानहोयो आरो
औ-औ-औ नंगौ
बोसोराव बिसोरखौ माने थुखैनाय जायोना खेबसे बेयाव जोंङो गोदान गोदान फागाजों बिसोरखौ खानाय जायो आरो
औ-औ
आरो बेनि ओ बेनि अखानायै बे सानखौ जोंङो बुंङो मानसि बैसागु बे मानसि बैसागु खालि जोंङो बेदिनो फुंङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोब स्रां दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो गोथार जानाय जोंङो
औ
गेदेरफोरखौ खुलुमनाय जायो
औ
गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो बा उन्दैफोरा गेदिरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो बिसोनिफ्राय जाहाथे जोङो जिउआव सासे गिदिर मानसि जानो हायो जों जाफुंसार जानो हायो बेखौ साननानै जोङो बिसोर गिदिर मानसिनिफ्राय जोङो बोर लानाय जायो आरो आरो औ-औ आरो बेसोरबो जोंनो बोर होयो आरो बिदिनो आरो बिसोरखौ खुलुमब्लाथाय जोङो ओ मायबा मोनसे मान बावनानै खुलुमनाय जायो आरो सोरनोबा गस्ला बा गेन्जि बा ब्लाउस बेफोरबायदि जों होनानै बेसोरखौ खुलुमनानै जोङो बोर लानाय जायो आरो आरो बेनि औ औ आरो बेनि अखानायै अखानायनायैनिफ्रायसो जोङो बैसागुखौ मोसानाय जायो
औ नंगौ नोथां
बयनिबो न'खराव गामियाव गामियाव न'खर न'खर हाबनानै जोङो बिदिनो ओ मोसायो सोरबा मागियो बिदिनो जोङो मोसायो आरो बैसागु फोरबोखौ
औ माने औ गासैबो जों बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथ गाससिबो जयै रंजायो थाङो नङा होमबा नोंथां माने बे बोसोराव औ बोसोराव खेबसे लसो ज रंजानायनि सान नालाय बेनिखायनो गाैसैबो न'आव जना थायालासेनो माने एसे रंजानो एबा गोसोखौ गोजोनो थाखाय जों माने रंजाहैयो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा हबा नोंथां औ नोंथांजोंबो बैसागैनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे